हेलौ औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां दै ओ हेलौ खोनादों औ खोनादों खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि औ खुलुमबाय ।
दानि बे समावहा ओ जों ओ मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदिसिना नआव फिसिग्रा जुनारफोरनि सोमोन्दै आरो बेखौ माबोरै फिसिनाय जायो बिसोरो मा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो आखाइयाव लानाय जादों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना? औ बिदिब्ला आंङो जागायजेन्नो सै खोनादों ना? ओ नआव फिसिनाय जुनार नआव फिसिनाय जुनार फोर होनोब्लाथ जोंङो बयबो मि थियो जोंनि गावबागाव नआवहा थायो ओ दाउआथ बैनि नखराव थायो लोगोसे मोसौ बोरमा अमा आरो हांसो बेफोरबायदिखौ जोंङो ओ ओ गंफ्रोमबो नखराव माने फिसियो आरना जोंनि बर नखरफोराव गोबांनि नखरावनो नुनो मोन्नाय जायो ओ उम बिदिनो जोंङो बोरमा फिनोब्ला जोंङो गंसे गलि बिसोरनि थाग्रा जायगा बानायना होनांगोन। आरो बिसोरखौ ओ सम बायदियै जोंङो गांसो जानो थाखाय दुब्लिफोराव बा हाग्रा गोनां जायगाफोराव दोनानै दोनहैनांगोन। बेनि उनावहा जोंङो ओ साम फुजायोब्ला सानदुंफोरनिफ्राय जोंङो सान नांदोंना मादों बेफोरखौ नायनो गोनां जायो। बे आरो सान्दुं गो जोङो बिदिनो खास्लायनांगौ दै दौनांगौ। औ आरो लोगोसे मोना मोना जेब्ला मोनाबिलि जागोन अब्लानिया न'आव जोङो खानानै दोनफैगोन। ओ गोबांनो ओ जोंनि ओ बोरमा फिसिनायफोराबो गोबां गुबुन गुबुन आदबफोर दङ आरोना ओ
औ नंगौ
बेखौनो खानानैहाय बायदिसिना बिफां लाइफां बेफोरखौ दानानै बायदिसिना गांसोफोर होफैयो आरो ओ
उम नंगौ।
औ नंगौ।
औ।
आरो बिदिनो जोङो मोसौखौ गोबां आल ओ गोबांखि बिदिनो आलाय दोनो बिदिनो नाय बा दै दौनाय बेफोरबायदि खालामनानै जोङो।
औ हेलौ नोंथां नोंनि रावखौ मोजाङै खोनाफैयासै। हेलौ नोंनि रावखौ मोजाङै खोनाफैनाय जायाखै।
हेल'
औ जाब बेखौ मोजां खोनाफैयाखै नेट प्रब्लेम जादों खोमा? हेल'